खोनादों नोंथां औ
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय बर'फोरनि दोरोङारि ओ ओंख्रिखौ जानायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नों थाङा सम होनो
औ हागोन नोंथां हागोन सावरायजागोन
औ औ जों दोरोङारि ओंख्रि जानाय होनब्लाथ' जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा दा जोंनि ओ ओंखामजों लोगोसे बर'फ्रा गोबां ओंख्रिखौ जोङो जानायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ जेरै जोङो खुम्ब्राफोरखौबो जोङो नाजों जायो बिदिनो जोङो सबायजों दाउजों सबायजों अमाजों थिग बिदिनो सबायजों साम'जों लोगोसे नारजिजों अमाजों बेफोरखौ जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जायो आरो दाबो जायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ। बेजों लोगोसे जोङो दाउफोरखौ जों सबाय ओंख्रिजों जायोब्ला जोबोर खहाब जायो होननानै जोंनि आबौ आबैमोना जोङो बांसिन बिदिनो जानो लुगैयो सबायजों आरो दाउ बेदरजों सबायाइखौ दाउ बेदरजों संनायखौ आं बोरै सङो होन्नानै बुङोब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
सबायाइखौ जोङो गिबियावनो जोङो सोमना लागो लाग्रोयो बा दुइ घन्टा तिन घन्टासो सोमना लाग्रोनायनि उनाव जोङो। बेखौ मोजां साफा सुदोस्रांनायनि उनाव जोङो। बेखौ जोङो बोखांफिननानै नोङो ओ बेखौ जोङो दै गोदौआव होनानै जों ग्लग ग्लग गोदौ होगोन। होखांनायनि उनाव जोङो इयाव एसे खारै सारलानानै होगोन आरो बिदिनो नोंथाङा जुदि बेहाय बेदर अमा बेदर बा दाउ बेदर बा नाफोरखौ जुदि नोङो खारै- बे अनलायाव जुदि माने सबाइ अनलायाव होना जानो लुगैदोंब्ला नोंथाङा गिबियावनो। ओ नोङो बे बेदरखौ नोङो हाजासे नोङो मोजां मोनहाबनाय रोखोम एवफ्रामनानै लानांगोन नङा होमबा। बेयाव नांगौ रोखोमनि मस्ला होनांगोन नों बेदराव बिनिफ्राय नोङो नोंनि देगनानै लानाय अन गुन्दैखौ नोङो एसे एसे गारलानानै होनांगोन आरो बेयाव बेनिफ्राय गारलानानै होबब्ला नोङो एरनांगोन नोङो खारं माबाजों एरग्राजों नोङो एरना खोस्लिजों एरना होबाय थानांगोन नोङो। दा बे रोखम बिनिफ्राय नोङो बेदरा मोननानै मोनफ्रामनाय बे एवनानै लानाय बेदरखौ नोङो बेयाव होलानानै होनांगोन आरो अब्ला नोङो बेखौ थामजि आरो ब्रैजिबा मिनिटनि उनाव बोखांफिननानै नों बेखौ जानो हायो आरो। बिदिनो बर'फ्रा जोङो ओ खारै अनला बा सबायाइ खारै अनलाखौ जों बिदिनो संनानै जानायखौ जोङो नुयो। थिग बिदिनो जोङो बर'फोरा ओ बै नारजि अमाखौबो गिबियावनो नोङो नारजिखौ मोजाङै साफा खालामनानै लाग्रो। होगोन बा सानसे बा हर सानाव जागोनबा हराव सोमनानै दोनगोन बेखौ बेनिफ्राय नोङो फुंबिलियाव बेखौ साफा सुस्रांनानै बिनि लेथ्रा गोखाफोरखौ सेखथाबनानै गारनाय जायो। बिनि उनाव नोङो बेखौ गोदौनाय गोदौ दै गुदुङाव नोङो गोदौ होनांगोन नोङो बेखौ गोबावहाय बिनिफ्राय नोङ खारै एसे सारलानानै होनांगौ रुइनायनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि बेदर फोरजों होलाना जानोब्ला नोंथाङा अमा बेदरखौ एवना लानांगोन थिग बिदिनो अमा बेदरखौ एवना लानानै नोङो बियो गोदौनाय नोङो बेयो नारजि ओंख्रियाव नोङो होनानै नोङो गोबाव गोब एवफ्रामनानै होनानै नों गोदौ होनांगोन आरो। अब्लानो जों बेखौ खारैजों जो इसे गारलाना होनांगोन इनिफ्राय जोङो अमानि अमाजों आरो नारजिजों बिदिजों खालामनानै संनायखौ। जानायखौ नुयो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननि साइडआवहाय बे खारैखौ माबोरै ओंख्रि संनानै जायो नोंथांमोननि साइडआवहाय।? औ खोनादोंना नोंथाङा हेल'।
औ नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना नोंथांमोननि साइदआवहाय खारै अनला खारैखौ बोरैहाय संनानै जायो।
औ नोंथां खारैखौ जोङो माबारै संनानै जायो होनोब्ला जोङो ओ बायदि रोखोम ओ ओंख्रिआवनो जोङो ओ खारैखौ होनानै जायो जों सबाय ओंख्रियाव जोङो खारै होनानै जायो। बिनि उनाव जोङो अनला ओंख्रियाव खारै होनानै जायो। लोगोसे नारजि ओंख्रि सङोब्लाबो जोङो खारैखौ बाहायनांगौ जायो बेनि अन फं गायै जों थास'फोर संनानै जायोब्लाबो जेरै थास' बिबार बा थास'। बिसं बैफोरावबो जोङो खारैखौ होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां‌।
औ
जोङो ओ सबाय बे खारै ओ खौ जोङो होनानै जायो नाथाय बै खारैखो जों माबायदि मोनो। ओ माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला आं बे बानायनायनि बागैनो एसे आं बुंफुरनानै होनोसै नोंथां।
औ
ओ जोङो बै ओ खारै बानायो होनब्ला जोङो गिबियावनो जों माखासे समाव जोङो थालिर बिफांखौ जोङो दाननानै ओ बेखौ फोरान फोराननानै लायो। माखासे समाव बुङो जे आथिया थालिरनि बिफाङासो साबसिन। हो जायो एबा गोसासिन जायो होननानै बुङो आरो बेबायदिनो जों थालिर बि फांखौ बा स बे ओमफ्राय बेनि मादाखौ एबा बे जों बेदरखौबो दाननानै फोराननायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो साननै बा सानथाम जो जोङो लामनानै बेखौ सावनानै सावखांनायनि उनाव हांगार ओ हांगारखौ जोङो एसे दै सारस्रिनानै एसे ओ नानाय बायदि खालामनानै जोङो बेखौ लदा खालामनानै थिनानै दोननानै होयो जेब्लानो जोङो बै खारैखौ जानो गोसो नायागिरो अब्ला जोङो बेखौ दिहुननानै सरनानै जायो एबा जोङो माखासे समाव सरनानैबो दोनखायो नांगौ जानायाव बाहायनो थाखाय बेबायदिनो जोङो थालिरनिफ्राय बानायो ओमफ्राय जोङो ओ सिबिं सिबिं बिफां ओमफ्राय लोगोसे बेसर बिफां बैफोरनिफ्रायबो जोङो खारैखौ जोङो बानायहायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो ओ बानायना लानानै जोङो सबाय दाउजों सबाय संनायाव जोङो बेबायदि होयो। ओमफ्राय जोङो नारजि अमा संनायाव जोङो बे खारैखौ बाहायो। मानोना बैफोरबायदि मैगंफोरावनो जोङो खारैखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां गोबां रोखोमै गोबां जोङो अनला ओंख्रि होनोब्ला जोङो अनला ओंख्रियाबो जोङो गोबां रोखोमनि थायो बा आलादा आलादा गोबां ओ मुवाफोर होदेरफानानै जोङो संनो हायो। जेरै अनला मेवाइ
औ
अनला सज'ना बिलाइ अनलाजों जोङो खार' खान्दाय बिबार अनलाजों जोङो सिबुरु बिबार अनलाजों अ अनलाजों आरो मा होनगोन बासिगि बिबार अनलाजों आरोबाव जोंहा दंबावो दंबावो ओ बे मा होनोमोन बेखौ उम मोदुफुल बिबार मोदुफुल बिबारखौबो जोङो ओ अनलाजों जों जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदि ओंख्रि खौ जोङो संनानै जायो। माने जानोबो जोबोद गोथाव जायो जोङो जानो माने गोथाव मोनो आरो बयबो। आरो बेयाव बैफोर ओंख्रियाव जोङो नाफोरखौ होदेरोब्ला बांसिन जोङो थावसिननायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो आरो मोनसे जोंहा बै मोदोमफुल बिलाइनि ओ गोमोन बिलाइ जोंबो जोङो बा गोमोन एबा गोथां बिलाइजोंबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
बेफोरबायदि आरो सजना बिलाइ बिलाइजों ओ बिलाइजोंस' जों जाया नाथाय बै ओ सजना ओ बिफांनि बिबार जा बिबार बारो बै बिबारखौबो जोङो अनलायाव होफानानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो। लोगोसे जों सेवालि बिबार गोजां बोथोर समाव जोङो मोनो। बै सेवालि बिबार खौबो जोङो अनलायाव होफानानै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। औ जो बिदि नोंथाङा बुंनाय बायसानो जोंनि ओनसोलावबो ओ जेनेबा सजना बिलाइखौ जोङो अ अनला अनलाबो जायो किसुमाना बै मैथ्रु बिलाइनि आरो बिबारखौबो जोङो अनला जायो। अनलाखौ जों जानोब्ला जों गिबियावनो जोङो अनखौ देनानै लाग्रोनांगोन माइरं गुन्दैखौ नङा होमबा? बेखौ दुनानै नों गोबां ओंख्रिजोंनो बर'फ्रा अनलाखौ जाबोयो जेरै लाइ बिलाइनि अनला बिदिनो मुला गोरान बिलाइनि अनला बिदिनो मुला बेदरजोंबो अनला जायो जोङो नङा होमबा? थिग बिदि नों जों खारं बिबारखौबो जों अनला जायो। आरो बर'फ्रा जोङो बै ओ गाम्बारि बिबारखौबो जों अनला जायो नङा होमबा? थिग बिदिनो जों बर'फ्रा ओ बै थालिर फस्ला जायखौ जोङो थालिरनि फ्रायनो मोनो खारदैखौ नङा होमबा? बै थालिरनि जोङो सिङाव थानाय जोङो बै मादा खौबो जोङो ओं अनला खारैबो जानाय नुबोदों आरो जोङो। थारैनो बेयो सिङाव थानाय जायखौ जों गुरै मोदोम थायो नङा होम बा? बेखौबो जोङो बेखौ मिकिग्राजों नोङो बरिया मिकिना लानानै बा फिसा फिसा हानानै जोङो अनला ओंख्रि खारैजों जों जाबोनायखौ गोदोनिफ्रायनो नुदों आरो। थिग बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो बै खोरदै जायखौ जों खामब्रें गा होननानै बुङो नङा होमबा? बेफोरजोंबो जों अनला जाबोनायखौ नुदों बिदिनो आलु, टमेट' जों होनानैबो जों अनला जाबोनायखौ न नुदों। मानोना अनलाया गासै माबाजोंनो ओंख्रि जाजायो अनला जाजायो ओं ख्रि जाजायो आरो अनलाया। गोबां फिथाइ बा गोबां ओ माने जों मिथिंगायाव मोननाय बिलाइफोरजोंबो अनलाया ओंख्रि जाजायो आरो। जों दिनै थालिर थालिरखौबो जों जायो नङा होमबा? थालिरजोंबो जों आं नोंथाङा मोनहा खाबाय। मैखुनखौबो जोङो जायो बर'फ्रा नङा होमबा? आरो लोगोसे जोङो थालिर मैखुनखौ जोङो गोबां आइरन दोङो होननानै गोबां मानसियानो मिथियो आरो बे खौ जोंङो ओ आइजोफोरखौबो गोबां जानायखौ जों नुयो नंङा होमबा? बिदिनो जोंङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै जोंङो ओ उम मानिमुनि खिफिलेवानि बेफोरबायसा आदारखौबो जोंङो दोरोंङारि गोदो गोदायनिफ्रायनो जों जाबुयो। आरो दिंखिया बिबार अ सरि दिंखियानि बे बिजौ खौबो जों जायो बिदिनो जोंङो आरो उम्म जों गोबां ख्रिखौ जों जाबावो होनना बुंङोब्ला जोंङो नोरसिं बिलाइ बेफोरखौबो जोंङो आलुआव होफानानै बा बेदरफोराव होनानै जोंङो जानाय जायो। आरो लोगोसे जों गंगार दुन्दिया फोरखौबो जोंङो बिदिनो जोंङो सबायाइ ओंख्रियाव जोंङो दाउ बेदरफोराव जोंङो गंगार दुन्दियाखौ हो फानना जानायखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो नुदों आरो।
अ नंगौ नंगौ थारैनो।
जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओ ओम गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।